औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
गोजोन मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय बावाहरबाय नोंथांनिसिम
मोनाबिलि हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय
औ ओ- हरनिखा जागावथ' नोंथाङा जाखांबाय
जाखांनायथ' जायाखै दासो संबाय थादो
औ ओरैनो मा संखो नोंथां
औ केरेलाजों आलु भाजि खालामदों आरो ओ- पानि लाव
औ
औ नोंथांमोनहा
औ जोंबो जानाय जाथ'वाखै एसे हर जायो आरो
औ
ओरैनो थानाय समाव नोंथाङा मा मावना मोजां मोनो ह
ओंखाम ओंख्रि संनानै बिदिनो आखाइनि हाबा रोङिखौ सोलोंनो आं मोजां मोनो आखाइनि हाबा जेरै टफि बानायनाय बेग बानायनाय बेफोरखौ आं सोलोंनो माने मोजां मोनो
टकि बेग बानायनानै रां खामायनो हायोना नोंथां
औ हायो
टफि बेग बानायनायनि बाग औ बेनि बागै नोंथाङा एसे बुंजागोन नामा
बुंनो हागोनोनजां टफि बानायनोब्ला माने आङो उलजों बानायनाय जायो बे उलखौ अनलाइनाव मोनो आरो बेबायदिनो दखानफोरावबो बायनानै जों मोननो हायो
औ उल जो हेबनाय खान्खखौ नों एसेनो बुंनो हागोन नामा माबायदि हेबो एसे बुं फोरमायना होदो
औ आङो खसिकाता होननाय बे मोनसे माबाजों जिनिसजों आं हेबो आरो बेखौ गदोरफोराबो गाननो हायो आरो उन्दैफोराबो गाननो हायो
बे गोज थफ्रिया जाबाय गोजां बोथोरनि थाखाय आं हेबो औ आरो बेगखौ जाबाय प्लास्टिकनि वायार होननाय मोनसे दङ बेखौबो अनलाइन खामनानै मोननो हायो आरो लोगोसे अफलाइनावबो जों मोनो बे प्लास्टिक वेरखौ वेरनि बेगाव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो मुवाफोर लानो हायो ओंखाम सं ओंखाम टिफिनजों लांनो हायो बेनो फिथाइ सामथाइफोर जोङो बे बेगाव जों लानो हायो बेबायदि
बेनि खुन्दुा प्लास्टिकनि आरो ना नों आ बेग बा नयो प्लास्टिकआ औ ओमफ्राय बे उलनि नोंथा उलनि दि नोंथाङा टफि बानायो होनबाय बेयो थफिल' बानाय बानाय जायोना
बे उलजोंथ' गोबां बानायनो हायो जेरै सुवेटार बानायनो हायो मुजा बानायनो हायो हायो माफ्ला बानायनो हायो आरो बेफोरबायदिखौ बानायनानै जोङो बेफार फालांगिबो जों खालामनो हायो गोबां माने रां आरजिनो जों हायो औ
मोजां खोनायाखै
बे उलनि बे टफि बानायनाय बा बेग बानायनायखौ नोंथाङा बेसेबां समनिफ्राय बानायबोखो
अ आङो बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबाय बेखौ बानायनाया
अ
औ
सोलिनो हानाय रां ओ खामायनो हायोना नोंथां
बिदिथ' नंद्राया माने गाव सोलिनो थाखाय नांगौनि बुस्थुखौ जोङो बायनानै ला नो हायो
औ
औ बेबायदिनो न'खर खुंनायाव एसे एनै सहायखौ मोनो गोबांद्राय नङाब्लाबो एसे एनैखौ जोङो जोंनि बिमा बिफाखौ जोङो सहाय खालामनो हायो नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन दे बुं